हेल' औ खोनादों
औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
ओरैनो नै जिरायलाबायनानै दंलागासिनो
ए ओमफ्राय नोंथां आंबो जिरायगासिनो दं। औ ओमफाय नोंथांमोननिथिं माबायदि जागासिनो बोथोरा दा माने?
दाथ' बोथोरा माबा अखा हागासिनो अखा हाबाय थायो आरो मैयाथ' बारहुंखा बारलायबावदोंसो।
ओमफाय जेबो खहा जायास
जायाखै जानाया ओरैनो मानसिफोरना बिदिनो फिफां गय फिफां एरि बायदिसिना बायदों आ
औ औ बायला औ बायला जोबथारदोंथ' सारायखौ क'क्राझार क'क्राझार ड्रिस्ट्रिकआव न' बां, गय -फिफां
औ अबेबा- अबेबा जायगायाव गोगोम जादों।
ओमफ्राय अन्थाइ गोलैयाखै नामा माथो अन्थाइबो गोलैदोंमोन।
जोंनिथिंथ' अन्थाया गोलैयाखै।
अ होमबालाय अबेबाव जोंनावबो गोलैयाखै। खिन्थु बबेबा -बबेबा जायगायाव ओ जायगा बाय जायगा गोलैदों आरो ना।
ए औ। जोंनिथिंथ' गैया जाहैबाय। दे
औ देग्लाय अखायानो बाराखा ना? एसे बारा मोनदां।
उ गोलोमनायानो बारा गैला गरमानो
औ ओमफ्राय नोंथांमोना दाबायदि बोथोराव मा
औ दाबायदियावथ' ओरैनो बिदिनो मैगं एरि गायलाबायो बिदिनो जोगोनाद -जोगोनाद दङ' बिदिनो फाथो एरि बायदिसिना गायो। मैथा एरि ओमफाय बारियाव आरो औ
बाय मोजां जादों?
मोजां जादों खिन्थु बारा मोजां जायाखै आरो। मानोना दा नै अखा सिजोनाव अखा हाबाय थायो बार -बारहुंखा बारो मायो बेनिखायनो एसे खमजुरि आरो बांद्राय मोजां जायाखै।
बयनाबो आबादा खहा जादों होननाय खोनागासिनो आंथ' दामानि अखाजोंनो हाथाय बाजारावबो औ हाथाय मैगं आनो गैला बेनो
औ दाम बाराय जोब्बाय ओमफ्राय मोननो थांला।
औ औ बेनो आरो। खस्थ' जासिगोन मा
ओ जोंनि जोंनिथिंजायस' नै खुमब्रा फिसा फिसाफ्रानो सल्लिस थाखा, फनसास थाखा बिदि नङाबानो मोना आरो।
एसेबां दाम जालायबावदोंसो।
औ आरो मेवाइया मेवायाथ' हाबाब एक्स'नि बारा जोंना
आरो नोंसिना टाउनो टाउन एरिया जाहैबायना एसे ओंखायनो दामाबो बारा गामिफ्रावसो एसेबाबो खम
औ बेदरनि दामजों समानखा
औ बिदियावनोथ' बांसिन बेदर जानाय जासैना
औ औ मानसिफ्रा बयबो
औ ओमबाय नोंथांमोनहा दाबो खोथिया फोआखै नामा
खोथियाथ' फोनानै दोनबायमोन होनानै दोननाया दोनबाय आरो गायनांगौ समबा माबानोसै
बायदि सिस्टेमनि गायो नो न'नियानो गायहैयो ना माबायदि ना?
जोंना जोंना न'नियानो थांनानै गायियो आरो नायोस नायबाय बिमाया थांनानै नायबाय ओमफाय ओ खामला लादेरनानै गायबाय आरो खामलाफोरखौ गायहोबाय नेओइबाय थानांगौ आरो
दाना माथो खामलाफोराबो बिराद मा होनो दाम लासै
दाम लाखायोथ' आरो
उम ओमफाय नोंसिना खामलाफोरनो बिदिनो जानाय लोंनाय होनां होआ होनाङा नामा
होनांगौ फुंनि फुुङावहाय साहा हैदो बेलासियावहाय साहा हैदो बेबायदि आरो जानाय लोंनाय हैैबाय थानांगौ।
आंथ' खोनाबावदों अबेबा अबेबा गामिना ओंखा खाम ओंख्रिबो संना जाहोबावनांगौनो सानाव।
औ जाहोयो जाहोयो खोमा मानसिफोरनाव औ। जोंनाथ' मालाय जोंनाथ' मालाय गावसोरनो लानानै फैजोबखायो आरो। खालि बे साहा एरिखौल' जोङो फुदुंनानै हैबाय।
औ ओ ओमफ्राय नोंथांमोना उम। ओमफाय नोंथांमोना खय बिगासो गायो माइखौलाय?
जोंनाथ' बारा गाया मानसिया एसेल'ना जोंना खालि थिन बिगा सारि बिगाल' गायो आरो जोंना माइखौ।
औ ओ बेथ' न'आव जानो आनथाथ' थोखायो।
न'आव जा बोसोरसेनि जानो आन्था मोनबाय आरो।
औ मोजांङानो दे जोंनाबो गायो। जोंनाबो जोंनाथ' आदि सिस्टेमसोबाव समान समान राननाङो।
एह।
उम। दा ओमफाय नोंथांमोन नायो सम सम नायो ओमफाय बिदिनो ओ माबा माबि बिहर होबा बि दिनो भिटामिनफोर मुलि बेफोर बिहरोबा हैनाङो आरो।
औ औ बायदिसिना मुलि हैनांगौना नोंथां। एम्फौ जायो नङाबा।
ओमफाय बिदिनो ट्रेक्टरजों हालोवनाय ना मानाय बिदिखौबो सेरिं समान समान बिदि रानना हरनांगौ आरो बे औ।
औ।
बेनो आरो ओमफाय नोंथांङालाय माइ गायनो रोङो ना रोङा नोंथाङा गायहैया नामा?
सम सम थांनानै गायनाय हैयो बारा गायनो हाया आरो एसे एसेल' गायो गायनो रोङो। बे बिदि मालायफोरनि बायदि खरा गायनो हाला आरो।
औ लासै लासै गायनो हायोना?
औ औ मालाय खामला गासि बो गायो ना मालाय।
सानसेयावनो गोबां गायनानै फोजोबखायो खामलाफोराथ'।
ओ सानसेयावनो दब्लायनै दब्लायथाम हाखायोना? बिसोरो मालाय मेसिन बायदि होखायो। नायाबा बिसोरबो मोजां गायनो नागिरा नाय नेयै नां खौ आरो ना।
औ मानो होनबा बिसिनाथ' दिन हाजिरासो नालाय इसिनो लासै लासै गायगोन इसिनो
औ औ जोबदा जोबबालायमोन। खानांगौखा मोन थागोन मालाय सानसेनि।
खौनो बिराद गिथारो मुवाद बाजानायाव औ बेरलाव जोब
बेदलाव औ औ गिदिर गिदिर थाथारोना अबबा अबबा जायगायाव दुब्लियाव।
औ गिनो ओंखारनायानो मा जायो आङो
ओ।
ओ आमफ्राय नोंथांमोनहा गोजां बोथोरावलाय मा मा आबाद गायो जेबो सुखान आबाद गाया नामा?
गोजां बोथोरा गायो गायनाया मा मा गायोथाय बिदिनो बेसर हिरि फ्राय सिबिंखौ माला गायोमोनथाय आं बावबावबायसो।
उम होमबाथ' एसे एनैयाथ' फान औ होनोमबाथ' एसे एनैयाथ'
औ फाननो मोनो आरो औ औ
सम सम लस जायोना जाया आबादफोरालाय?
सम समथ' लस जायो बिदिनो नै दा अखा बोथोराव अखा बोथोरनि थाखायनो लस जालायबाय बारहुंखा अन्थाइ बिदि गोलैनाय
ओमफ्राय नोंथाङालाय मैगं थाइगं जेबो गायाखै नामा दा आरोबाव?
दाथ' आंना जेबो गैथ'वा जोगोनाद दङ फान्थाव बार' मासिया गाय बे दं आरो आंना बिदिनो बानलु इरिफोर दङ जो गोनार खुमब्रा बेबायदिल' दं आरो
बानलुआबो माथो सेवो अखासिबाय थाबा बिराद फिफाङावनो थानायानो
बाल्लुआ बानलुआ बांद्राय मोजां जानो नागिरा मानोना मा मा बुस्थु होनांगौ बे हाथफ्ला एरि सारना होनांगौ
बेबायदिबासो एम्फौ जानो हाया आरो होमबासो मोजाङै थायो बानलुआ
अखाजोंबो गाज्रि जायो जालाय लाङोना
उम उम बे गोसाबो जानो नागिरा अखाजोंबा
सुमखामखौथ देग्लाय गायासै बायनानैसो जादों जोंना नोंसोरालाय गायदों?
नस्थ जाजोब्बाय आरो फिथाइयानो हराखैमोन गोरलैस मोन नालाय दा लस जाजोब्बाय आरो बयनाबो
ओ लस जायोना बिदिबा बे औ।
फिथाइ थायखानायबाबो अरजायामोन फिथाइ थाइबा हारसिंयै राबाय थागौमोन आरो गाव। बिफांआ देमलायनायबाबो।
फानग्राफोरा फानग्राफ्रा गोयिफोरा लस जासिगोन बिदि थैजाबा
औ जायो बिराद बिराद जायो। आजिखालि टाउनाव थाग्राफोरा बिदि फिसा फिसौ जानो थाखाय पटफ्रावबो गायो नोंथाङा बिदि गाया नामा?
आङो गायो। माबाखौल गायो आङो माबाव सो गायनानै दं दा मैफ्राय मैफ्राय गायनानै दङ आं दा फटआवहाय।
ओम मैनिफ्रायखौ पदआव गायदों आरो? मोजां जायो ओमफाय
बारा मोजां जाया मानला हो मानला होनोसै बारा मानलानोबो नागिरा आरो पटआव गायबा। बे फान्थाव गायदों आरो आं फटआवनो गायनानै दङ दा।
ए आं थैलाबायनायसो मोनथारोहाय फटआव गायबा।
मोनजानाया मोनजागासिनो आङो फान्थावखौबो।
हा मालाय मोजाङै केयार खालामथारोदां।
बिदिनो दै एरि होबाय होबाय थानांगौ आरो बे हाथफ्ला एरि। सारना होनांगौ हासार होनांगौ
दे मा नोंथांमोननाव मालाबा थांबा नायबोनोसै आं नोंथांनि आबादखौ मा मा गाय। दों मामा गायाखै औ औ दे दोनथनोसै दे
औ दे